हेल' औ
औ ओ नोंथाङा दा मा खालामनानै दोङो नोंथां?
औ आं दा आं नोंथां दा ओरैनो दंथैयो नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन अब्ला नोंथां थारैनो
औ ओ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ गिबि गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ औ थारै नोंथां नोंथांसिबो गोजोन मोनाबिनि गाहामलायनायखौ हरनाय थाबाय नोंथां।
औ ओ जाहोनानो जादों जोंनि बर' समाजावहाय एम्फौखौ माबोरै हाय फिसियोबा जोङो बे एम्फौनिफ्राय ओ मा मा जियाद बानायनो हायो बा जोङो माबायदि दानाय लुनाय दानो हायो बेनि बागै आं फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा आंनो सावरायनो हागोन ना नोंथां
हागोन दे अब्ला नोंथां
औ बिदिब्ला गिबियावनो नोंथांनो फोरमायग्रानै होनोसै नामा नोंथां जोंनि बर' स समाजावहाय एम्फौ माबोरैहाय फियोबा जोङो माबोरैहाय दानाय लुनाय हायो?
औ औ थारैनो नोंथां
जोङो गिबि गिबियाव एम्फौ फिसिनायनि बागै आं नोंथां आङो फंनैसो फोरमायग्रोना होनोसै जोंना बर' सुबुं फोराहाय एम्फौखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फिबोदों आरोना नोंथां नोङो एम्फौखौहाय फिनानै बेबायदिनो बाजार बा गलाफोराव फानहैनायखौबो जोङो नुबोदों बा जोङो ओ सुबुंफोराहाय बेबायदिनो एम भ फिसिनानै न'आवबो जोङो बर'निनो दोरोङारि ओंख्रिखौ संनानै जाबोदों आरोना नोंथां। बेबायदिनो बेयावनो ओ एम्फौनि जोलै नांग्रोगोन आरोना नोंथां एम्फौ फिसिनो थाखाय बेनि उनावहाय जोङो एम्फौखौ मा ओ एम्फौखौ जोलैखौ लाबोखांनानै जों बेखौ ओ बिजिबा बिजियाव गुन्दुं सोनानै जोङो बेखौ सुखांना नानै दोननांगोन आरोना नोंथां सुखांना दोननानैहाय होमब्लाना बियो ओ हरथामबा हरब्रैसो जागोन। ओ बा जोङो बेबायदिनो जि दिनसो जागोन अब्लाना बेनिफ्राय जोङो लासै लासै बेयो फान्थावख्रिनि महर लानानैहाय फान्थावग्रिनिफ्राय महर लानानैहाय ओ बे बेबायदिनो माबा लायो आरोना नोंथां सिखिरिनि महर लायो सिखिरिनि महर लानानै बेखौहाय जोङो जियाव दोननाय जायो सिखिरिया ओंखार खाङोब्ला ओ ओंखारनायनि उनावहाय जेब्लाना बे सिखिरिया बिदै दैगोन अब्लाना जोङो बे बिदैखौ ओ खानानैहाय ओ माखासे कागज बा जोङो जि सिङाव सो जोख्लोबना दोननाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जेब्ला बेयो ओ सानबासो जायो अब्लाना जोङो बेनिफ्राय एम्फौ फिसा ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नों एम्फौ फिसा ओंखारनानैहाय जोङो बे एम्फौनोहाय गिबिसिन ओंखारजेननाय बिलाइ जायखौ जोङो बुङो इन्दि गोरलै बिलाइ बे खौहाय जोङो होग्रोनाय जायो आरोना नोंथां ओ होनोब्ला जोंना बे इन्दि बिलाइ गोरलैखौसो जोङो होनाय जायो। ओ मानो होनोब्ला जोंना एम्फौआहाय गोरलै गोरलै नालाय नोंथां जोङो बेनि हाथाइफोरा गोरलै जागोयो बेनिखायनो जोङो गोरलै बिलाइखौसो होग्रोनाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनोहाय जेब्ला एम्फौआ गुस्लायगोन अब्लानो जोङो बेबायदिनो एसे गोरा जानाय बिलाइखौ होगोन आरोबाव जेब्ला एम्फौआ खनसे गुस स्लायगोन अब्लानो जोङो एसे देरहांनाय बिलाइखौ होगोन बेबायदिनो जोंना एम्फौआ खनब्रै खनबासो गुस्लायो आरोना नोंथां बेनि उनावसो जोंनिया ओ माबालायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंनो ओ मोननानैहाय फिथोब थोबनो लायो आरोना नोंथां। ओ फिथोब थोबनानैहाय जोङो जेब्लाना एम्फौआ मोनगोन अब्लाना जोङो बेखौ माबोरैहाय सिनायगोन होनोब्ला जोंना एम्फौआ मोननो सङो जाब्ला जोङो बे खानानै दोननाय दान्दा बेयाव जोंना गोजौ फारसे मान खोनो हमो आरोना नोंथां गोजौ फारसे मानखोनो हमनानैहाय जोंना एम्फौआ ओ बेबायदिनो जानाय लोंनाय आदारफोरखौ जेरै हासु गारोबा जानाय आदार खिगार जोबनानै एम्फौआ स्रां स्रां जायो आरोना नोंथां बे स्रां स्रां जायोब्ला जोंना एम्फौखौ मोनबाय होननानै जोङो हमनो हायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोंना बे एम्फौखौ हमनानैहाय जोङो माखासे थालिर बिलाइ औवा बिलाइ बा दंफां बिलाइ बेयाव हमनानै जोंना दोननाय जायो आरोना नोंथां। हमनानै दोनखांनानै जोंना गिबिसिन हमजेननाय एम्फौखौ जोंना अजा होननानै बुंनाय जायो जोंनि बर' ओ आइजोफोराहाय। ओ बेखौ हमना दोनखांनानै जेब्ला बेयो हरनैबा हरथामसो जायो अब्लानो जोङो बेखौ जिरनाय जायो। जिरनायनि उनावहाय जोङो बेखौ बाजार बा गलाफोराव फानहैयो दानि आथि खाल मुगायाव जोङो नायनो थाङोब्ला ओ जोङो से किल'आवनो बाजौ राङाव माबानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां बाजौ राङावहाय जोङो ओ फाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां गोदो गोदाय जोंना। बेबायदिहाय बारा एसेबां दामाव फाननायखौ जोङो नुनो मोनामोन। नाथाय जोङो दानि आथिखाल मुगायाव एम्फौनि दामखौ ओ गोबां दामाव जोङो फाननायखौ नुनो मोनो। बेजोंनो लोगोसे जोंना बे एम्फौ बेखौहाय बर'निनो दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनलाजों जायो। बा जोङो ओरैनो गोरानैबो एवनानै जायो मैथाजोंबो संनानै जायो। बेबायदिनो गोबां रोखोमै जोंना एम्फौखौ जायो आरो ना नोंथां। बिनि उनावहाय जोंना बे एम्फौ फि थोबनिफ्रायनो ओ जोङो सि दानायखौबो जोङो नुनो मोनो इन्दिनि सि। बे इन्दिनिसखौ जोङो गिबियावनो रुग्रोनानैहाय जोङो बेखौ फोराननानैहाय बेनिफ्राय थावख्रि बानायनांगोन आरोना नोंथां। थावख्रिखौ मानो बानायो होन जोङो बे थावख्रिनिफ्रायनो जोंना खुन्दुंङा जागोन आरोना नोंथां। जेब्ला बेयो खुन्दुंखौ जागोन अब्लाना जोङो बेखौ जेन्थोराव होनानैहाय जोङो बबिनाव साना लानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो हिसानसालियाव लांनानै बेखौ बायदिसिना बर'निनो धोरोङारि आगर जेरैहाय फारौ मेगन आगर, हाजो आगर, दाउथु बिबार आगर। दाउसा मोख्रेब आगर खासिथारा आगर बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आगर होनानै जोंना ओ बर'निनो ओ इन्दि सिजों मोननाय इन्दि फिथोबनिफ्राय मोननाय सिखौ जोङो दानाय जायो आरो ना नोंथां। जेरैहाय दख'ना बा जोङो फास्रा बा आर'नाय बेबायदिनो दानाय जायो आरोना नोंथां। बिदिब्ला नोंथांआबो आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां बर' धोरोमनियाव एम्फौ माबोरैहाय फियोबा जोङो ओ दानाय लुनायाव माबायदि बर' सुबुंफोराहाय
नंगौथारैनो। ओ दा नोंथाङासो गोबां बाथ्रा बुंलांबाय नङा होमबा नोंथां? बिब्दिनो जोंहा एम्फौखौ जि जोंहा फियो एबा फियो नालाय नोथां। जोंहा बेखौ फिनाय फिनो थाखाय जोंहा गिबियाव जोंहा जि बिनि जि फिसा एबा जोंहा बिनि बिमा जायखौ जों सिखिरिनिसफ्रायसो मोनो नालाय नोंथां?
औ-औ।
औ-औ बे सिखिरिखौ जोंहा लाबग्रोनाय जायो आरो नोंथां। जाय जोंनो बिदै होनाय जायो आरो नोंथां। जायखौ जोङो फिथोबबो बुङो जायनिफ्राय ओ जे लाथा एम्फौ बेयो माने गावस्रानानै ओंखारबोयो आरो नोंथां। औ आरो बेहा जोंहा जि जाहोनो थाखाय नोंथाङासो दहाय बुंलांनाय बायसा जि बिथां ओ नोंथां ओ लाथा एम्फौनो जोंहा जि इन्दि बिलाइ नांगौ होन्दोंना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ-औ बिब्दिनो जोंहा खायफाया इन्दि बिलाइ मोनाबा खायफाया ओ था सोमलि बिलाइ एबा आरो गोबां बायदि लाइफांनिबो बिलाइ होनाय जाया आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नाथाय बिदि ओ सोम था सोमब्लिनि बिलाइ आरो गुबुन जेनबा दंफांनि बिलाइ होयोबा मानो होनब्ला ओ जोंनि जि लाटा एमखौ बिनि मोदोम एबा बिनि ओ जि देरनो गोनां जि गोख्रैथि बे माने मोजां जाया एबा गोख्रैथिया बाङा आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जोंहा मानो होनबा जोंहा इन्दि बिलाइयासो जि एम्फौनि जोंहा गुन गोनांसिन एबा बिसोर बि बि ओ लाथा एम्फौनि थाखाय। गोनांसिन जाग्रा मुवा एबा बिलाइ आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो नोंथाङा दहायसो बुंलांनाय बादि जोंहा जि ओ गोमोन जेबा जाय एम्फौआ जि जोंहा देरनो एबा मोनबाय आरो ना बिथां बे एम्फौआ माने गोजौथिंजाय दावखोनाय जायो आरो नोंथां। नोंथाङाजे दहाय बुंलांदोंमोन। आरो जोङो खायफाया सिरिनायखौबो जोंहा नुनो मोनो जाय गोमो एबा गोमो गाबनि जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरोबाव बि एम्फौआनो जोंहा फिन खेबसेबाव फिथोब खाखांफिननानै आरोबाव बिनिफ्रायनो सिखिरि जाफिन्नायखौ जों नुनो मोनफिनो आरोना नोंथां। नंगौ नोंथां। हेलौ नोंथां।
औ औ
नोंथांनि मा नोंथां हेलौ नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ औ बिब्दिनो जोंहा जि जि एम्फौनिफ्राय मोननाय जि फिथोब बेखौ जोङो ओ नोंथाङासो दहाय बुंनाय बायसा जों बेखौ खुन्दुं बानायनो नाथाय जोंहा औ ओ नाथाय जोंहा जे आथिखाल मुगा होनोब्ला जों जोंहा आथिखाल मुगायाव जोंहा जि एम्फौ फिसिनाय बेखौ जोंहा गोबां खमायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
मानो होनब्ला जोंहा बांसिनानो बिदि एम्फौ फिसिनायखौ जोंहा गारबाय। मानो होनब्ला जोंहा गोदो गोदाय जि जोंनि आबै आबौ बायदि एबा जाय जाय आइजो माहारि बिथांमोनहासो जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदो न'खर न'खरैनो एम्फौ फिसिनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां।
औ औ
आरो नोंथां बुंनाय बायदि जोंहा जि एम्फौनि फिथोब बिदो माने जोंहा सि एबा जिखौ जोङो दानो जोमो बायदि बानायो आरो ना नोंथां।
नंगौ नोंथां औ।
बिदिनो नोंथां सोदो बुंनाय बायसा जोंहा जि फिथोब जोंहा जि इन्दि सि बायदि आरो नोंथाङा एसे दहाय बुंलांनाय बादि जोंहा जि आगर जेरै दाउथु मेगन ओ फारौ मेगन बायदि आरो गोबां नोंथां बायदिखौ बानायनाय आरोना नोंथां दा जोंहा बे जि एम्फौनिफ्राय मोननाय जि फिथोब जोंहा बेखौ आगोलनि दिनाव जोंहा आखाइजोंनो जोंहा खुन्दुंखौ सानानै एबा दिहुननाय जायोमोनना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
आ दानि आथिखाल मुगायाव जोङो नायनो थांब्ला एबा बुंनो थाङोब्ला जोंहा मेचिन जायखौ जोङो दानि आथिखाल मुगाखौ जोंहा टेकनिकेल जुगबो होननाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ
औ बायदि मिसिनफोर हावसो जोङो बे बे फिथोबनिफ्राय जोङो खुन्दुंखौ बहननायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ अब्ला नोंथां जोंनाबोथ' समा खाथि एबा जोबनो सफैबाय होमब्ला नोंथां
औ औ
औ
औ थारैनो नोंथांजों एम्फौ फिनायनि बागै रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो नोंथां
औ औ औ नोंथांसिबो जोबोद गोजोननाय थाबाय मानो होनब्ला नोंथांनिफ्रायबो आं गोबां बाथ्रा मोन